खोनादोंना नोंथाङा?
ओ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंना
औ नोंथां दङो दे
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावराय जागोन दे
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबो मोसौआव जि जोंना मोसौनि बैसागु थायो। ओ बेखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां। दा मोसौनि बैसागो होनोब्लाथ' जों बैसागो फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो ओ फालिबोगासि नालाय दा नोंथाङा सोंनाय लेखायै दा मोसौनि फोरबोखौ जों ओनसोलाव एबा जोंनाव माबोरै फालियो होनोब्ला। गिबियावनो बि सानखालि। ओ मोसौनि बैसागोआथ' बैसागोनि से खालारनि गिबि सान जेरै ओ सैथोनि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो नालाय ओ बेखायनो बे सानखालि जोंना मोसौखो थुखैनो थाखाय बायदिसिना सिना मुवा बुथुमना लानाय जायो मिथिंगानिफ्राय जेरैबायदिहाय लाव फान्थाव हालदै काजालगुरि दिग्लि गुटि दिग्लि बिलाइ थाराय बिजौ बायदिसिनाखौ बिनि ओ थुखैगोननि गिबि सान खालिनो नागिरनानै लानाय जायो बिनि उनाव जा सानखालि मोखौखौ थुखैगोन बे सानखालि जोंना बेफोर मुवाफोरखौ ओ हानानै लानानै बिनिनो दोंफा दोंफा माला सुयो आरो बिदि माला सुखांना लाखांनायनि उनाव नाव जों मोखौखौ गिबियावनो उम ओ गालियाव गलिनिफ्राय बाय जोआव बरननानै लाबोयो दाथ' गोदोनि मुंखौ गोदोनि फाय लानानै बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोदो बांसिनानो गासैबो लैहोर लैहोर मोसौखौ ओ बिदि दैमायाव होनानै लांनानै थुखैनायखौ नुयोमोन नाथाय दानि समावथ' दै नखर बायदिसिनायावनो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो। मोसौखौ बिदि थुखैखांनायनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोमाव गंआव आसुगुरियाव बायदिसिनायाव बिसोरनो जों जोङो थाव फोननानै होयो आरो बिजोंनो थाव फोनखांनायनि उनाव ओ बिसोरनि बिसोरखो जोङो ओ जों हानानै लानाय मुवा लाव फान्थाव ओ लाव फान्थाव बेफोरखो जोङो बिसोरनो सारि सारि दोंसि खुगा मेथाइ रोजाबो। जेरैबायदिहाय आं एसेल' गोसोआव दोङो बेखौनो नोंथानो खोनासंहोबाय लाव जा फान्थाव जा नोंसोर जा ओ बोसोर बोसोर गिदिर जा।
हेल' नोंथां खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ? हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?
औ नोंथां औ खोनाबायदे।
औ बुंलाय।
ओनसोलाव ओ मोखौनि फोरबोखौ जों बिदिनो बारबो हरनाय जायो। बिनि उनाव लोगोसेनो ओ मोनाबिलि समाव मोसौनि थाखाय जोङो बे सानखालि फागा गोदान बावउनायखौ बावउनाय जायो आरो नोंथा ओ लोगोसेनो फागा गोदान बावउखांनायनि उनाव बिसोरखो मानो फुजिनाय जायो एबा मोखौनि फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो होनोब्ला
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे बुंलाय।
ओ बिदि मानो बावनाय जायो होनोब्ला। बिसोरखौ जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहायो जेरैहाय हाल एवनाय ओ मारान दाननाय ओ आरोे जोङो बिसोरनिफ्राय फालांगि खालामनो हायो गाइखेर बायदिसिनाखौ मोनो नालाय बिनिखायनो जोङो बि सोरखौ ओ फालिनाय जायो होननानै आङो मिथिनो मोनो एबा जोंनि ओनसोलाव बिदि फोरमायदों आरो अ बिसान सालि लोगोसे जोंना गासिनिबो न'खराव मिथिंगानिफ्राय मुवा एबा मैगं थाइगं नागिरना जानाय हुदा दङ जेरैबायदिहाय ओ जौसे स्नि था जोङो नागिरनानै जायो मैगं थाइगं बिनि गेजेरावनो मोननैसो मुं लाजागोन जेरैबादिहाय दिंखिया, सलें बिल, लाइ, सजना बिलाइ, लोगोसे आरो थास' बिथ्रि लाउ बिजौ लोगोसे फाथो बिजौ बायदिसिना बेफोरखौ जों नागिरनानै जायो आरो लोगोसे
ओ दानि समावथ' बेफोर गासैबो मुवाखौ मोनजोबनो थाङा अब्लाबो ओ जोङो नागिरनानै जायो एबा बेखौ मानो जानांगौ होनोब्लाथ' गोदोनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला ओ जोंनि देहायारिनि मोजांनि थाखाय एबा जाहाथे जेबो बेमार आजार जानो हाया बिनि थाखाय बे सानखालि बिदि मैगंखौ नागिरना जानाय जोंनि ओनसोलाव दा दङ आरो दा बैसागोनि से खालारखौ मा बादि फालियो होनोब्लाथ' ओम बैसागोनि से खालार खालि जोंना बैसागोनि गोदान बोसोर जायो नालाय बिनि थाखायनो बि सानखालि जोंना गोदोर गोदोर गासैबो ओ बोर बानसा होलायो एबा गोदेरा उन्दैनो बोर होयो उन्दैया गोदोरनिफ्राय बोर लायो आरो बि सानखालि आ बिनि उनाव ओ जोङो नै खालारनिफ्राय द' खालारसिम गासिबो ओ मोसानो थाङो ए बा मागिनो थाङो बे मोसानो एबा रंजानो थांनाय समाव जोंना ओ आइजोफोरा गोमो गाबनि बिदन गोजा गाबनि गस्ला गोजा गाबनि रेगे रेगां ओ आरो गोथां आर'नाइ लानानै ओ बैसागोखौ रंजानो खुसियै बारह'नो थाखाय रंजानो एबा मागिनो थाङो आरो लोगोसेनोै हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गोथां गाबनि गामसा ओ आरो आर'नाइनि गस्ला आरो गोथां गाबनि आर'नाइ लानानै बिसोरो ओ दामनो देनो एबा मोसानायाव बाहागो लानो थाङो आरो
बिदि उम थांनाय समाव थांनाय समाव जोंना दामनाय मोननैसो आगजु बाहायनाय दं गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय खाम सिफुं सेरजा थरखा, गंगोना बायदिसिना दासिमबो मोसानो थांनाय एबा रंजाखांनाय हुदाया दङ आरो नाथाय दानि समावथ' बांसिनखौनो बक्स आरि बायसिनाखौ लानानै रंजानाय एबा मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां थेवब्लाबो जों गोदोनिफ्रायनो जोंना नेमखा न्थि बेखिनिखौ जोङो लानानै रंजानाय एबा मोसानाय एबा रंजानाय हुदाखौ जोङो गारनो नाङा आरो बैसागुनि समावथ' रावबो न'खराव थानोनो हाया गासैनिबो मोदोमा दुंखांजोबो बैसागो फोरबोखौ बरायनो एबा रंजानो थाखाय ओ बेनि उनाव बिनि उनाव आ बिदि रंजाखांनानै आ बिदिनो जोंना गास सिबो ओनसोलाव बिदिनो रंजानाय हुदाया दासिमबो दङ आरो नोंथां लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि गोदोनि समनि बायदि दामनाय देनाय नाय एबा बिदि रंजानाय बे दासिमबो दंना गैया नोंहा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो गोदो जेरै ओ ओ आबै आबौ मोना रंजाबोदोंमोन होननानै खोनादोंमोन जो बेबायदि हुदाफोरा दा दासिमबो दं आरो। ओ जोङो बैसागुखौ गासैबो गामिनि ओ बोराइ बुरै आबै आबौ ओ गथ' गथाय सें सेंग्रा सिख्ला बयबो ओ ज' लोगो नांनानै जोंनि ओ दोरोङारि दामग्रा ग्रा आगजु जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा थरखा बायदिखौ लानानै जोङो ओ बैसागु रंजानो थाङो। रो ओ बै बैसागु रंजानो थांनायाव जोङो आइजोफोरा गोजा दख ओ गोमो दख'ना बिदन गोजा ब्लाउस आरो आर'नाइ फालि खानायाव बिबार बायदि लायो आरो। बेनि उनाव हौवाफोरा गामसा आर'नाइ फालि बिब्दिनो ओ गस्ला गुफुर बायदि ‌गाबनि गाननायखौ जोङो नुनो थाङो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बैसागु रंजानो थांनायाव गोदो ओ खोनाबोदोंमोन जोङो जौ बिदैबो होयोमोन होननानै बे हुदाखौबो जोङो दा दासिमबो नुनो थाङो आरो नोंथां।
हेल'
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होयो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दाथ' बिदाय होनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोदोनि समावथ' खोनानाय बायदिब्ला एबा मिथिनाय बायदिब्ला जोंना मास मोनसेखौनो फालियोमोन होननानै खोनानो मोनदों। नाथाय दानि समाव बांसिनानो ओ सफ्तासे खौ मोजाङै फालियो बांसिनानो एबा बांसिनानो फालिजोबाबो आरो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओ सफ्तासेखौ बैसागोखौ मोजाङै मोजाङै दैदेनहर हरो आरो‌ नोंथां आ बिदिनो जोबथाखौ माबोरै बिदाइ हरो होनोब्ला जोंना जोब थानि सानखालि एबा ओ स्नि खालारखालि जोंना रायजोआवनो गासैबो ओ बाथौ फुजा जा बा एबा बाथौ फोरबो जायो बे सानखालि आर'ज गाबो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आ राय रायजो राजानि गासैनिबो न'खरा मोजां थानायनि थाखाय एब बा गासैबो न'खरा मोजां जानायनि थाखाय लोगोसे बैसागो गोदान बोसोरा मोजाङै मोजाङै जाहाथे बारग'लांनो हायो बिनि थाखायनो इसोरनि सेराव आरज गाबनायखौ नुनाय नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसे बैसागोनि समाव मोनाबिलि समाव जोंना मोनसे हारिमुं आयदा लाखियो। बे हारिमु आयदायाव जोंना गोदोर उन्दै गासैबो मोसानाय दामनाय देनाय रोजाबनाय बायदिसिना बाहाग ‌लायो आरो लोगोसेनो बिनि अखानायै जोंना‌ मोनसे ओ रायजोआवनो मोनसे ओंखाम जालायनाय ओ मोन से नियम खान्थि बायदियानो जाहैबाय बिदि दङ गाैबो लोगो नांनानै बै सानखालि बोथिसे ओ स्र' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो रंजा बाजा जाहाथे दुखु एसे दुखु सुखुनि गेजेरजोंब्लाबो बे समाव एबा बा बे सानखालि जोंना गासैबो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै बे सानखालि बोसोर गोदाननि बोथिसे मिथिंगानि एबा गासै ओ ओंख्रिखौ नागिरनानै जानाय लोगोसेनो सानखालि जेरैबायदिहाय जानायनि मुङाव बुंनो थाङोब्ला फस्लाजों अमा बेदर अनला अनला ओंख्रि जों दाउ बेदर ओ सबाय मैगं बायदिसिना बे लाथा एम्फौ बिदि बायदिसिना मैगंखौ जोंना बोसोर गोदानाव एबा बैसागोआव जानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो नैखौबो बुंफानांगोन जोंनियाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय आबै आबौआ बाहायबोखानाय जौ बिदै माइब्रानि जौ बिदैनि लोगोसे जोंना दा जुमाय खावो बा जुमाय बेखौबो जोंना जोंनि मोनसे दोरोङारि होननानै बाहायबोदों गोदो निफ्रायनो बेनि थाखायनो जों बैसागोनि समाव बिदि ओ हुदाखौ दासिमबो जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो एबा बिदि माइब्रानि बिदै अब्लानो जोंनि गासैनिबो हुदाया बेफोर दंखायो। एबा बे सानखालि जोंना गासिबो रंजायै बाजायै बेखौ माबा
औ औ नोंथां खोनादों दे
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ जोङो बेखिनिनो दोनथ'नोसै। नामा?
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।